हेल'
हेल'
हेलौ
खोना-खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मोजाङैनो दंना। औ दे।
दा जों बिदिब्ला जायनाखि जोंनि बर' हारिनि जायनाखि मेन गानग्रा जेनाखि दखना दानाय एबा जेनाखि गामसा दानायनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
स' दा बिदिब्ला नोंथाङा जेनाखि नोंसिनि ओ जेनाखि साइदजोंहाय माब्रैहाय मा सिसथिम दायो जेनाखि दख'ना आरो गामसाखौ थ' बिदिबा नोंथाङा एसे खोन्थादो बेनि सोमोन्दै
औ जागोन दे आं बुंनोसै
औ
जोंनि बिथिंथ' दख'ना आरो गामसाफोरखौ दानायाव सोगाङाव बुंनाय बायदिबाथ' खुन्दुंखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायोमोननो आरोना दंफां लाइफां नि
औ
थाइ सामथाइनि बिदिनो रोदा
औ
बिलाइ बायदिसिनानि जों बर' आइजोफ्रा सिगाङाव गाव रं बेरं दानाय खुन्दुंखौ बायनाय जायोमोननो आरो बेखौहाय जों नुनो मोनासै फाय दा दा जों नुनाया जाबाय मा इदिनो हाथाय गला बाजारफ्राव जि दानो थाखाय खुन्दुंखौ सिगां बायना लायग्रोयो आरो खुन्दुङा गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो थाइदेण्ड फुकुवा माइदि माथाहोनि थायो आरो ओमफाय नों माखौ दागोन बिखौहाय सायख'ना लायो आरो आइजोफ्रा बर' आइजोफ्रा बिनिफ्राय खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै जोंना जि दानायाव गोनां जानाय मुवा बेसादफोर जेरै बबिन मुस्रा एफोराव बबिनाव जोङो खुन्दुंखौ थुनना लाग्रोनाय जायो आरो दख'ना दानोबा जोंनो बेसेबां खुन्दुं नांगोन बेखौ बायना लाखानानै बबिनाव सिगांग्रो थुनना लानाय जायो
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ खोनादों खोनादों
औ बिनि उनावहाय थुनना लाखांनायनि उनाव जोङो सोंनाय जायो आरो खैखान दागोन नोङो बेसेबां गांबैसे दागोन बेखौबो गिबियावनो जखा सुना लाग्रोनाय जायो आरो दख'ना दायोब्ला जोंना
गांनै बा गांनै गांथाम बा गांथाम बेफोरबायदिखौ जों सखा सुना लानाय खो नुनो मोनो
उम
बिनिफ्राय आरो रासोखौबो साननानै लाखायो बेसेबां गुवार नांगोन इफोरखौ रेडि खालामखाना लायोबा थाब जायो होननानै मोनथिनाय जायो आरो
औ
बिनि उनाव सोंबाय सोंनानै जोंना सोंनायाव बबिनखौ
औ
बबिनखौ जोङो रेडि खालामना लानानै खुन्दुं थुननायखौ बबिनाव बेखौ रेडि खालामना लाजोबनानै सोंनाय जायो आरो ओमफाय सोंखांनानै बिदिनो थोरनाय जायो ज' ज' न' खाथि खाथिनि आइजोफोरा ज' ज' लोगो लालाय लायनानै थनलाय लायो आरो गामियाव जि दानाया जों नुनाया जोंनिथिं बेनिफ्राय बिदिनो थ थुन माबाखांनानै थोरखां जि थोरनाय होनो बेखौ खानजंजों खानगुलायो आरो।
औ औ।
बिनि उनाव थोरखांनायनि उनावहाय जोंना गान्दै गान्दैयावहाय फाननानै लाजोबो बेथिंबो बिथिंबो
औ
बिनि उनाव नो नो खननाय जायो आरो। नोखौहाय साथिंबो सिंथिंबो खननाय जायो।
औ।
नो खन खनखांनायनि उनावहायसो दानाय जायो
औ
जोंना दानायाव थादानो होनो नोंथांमोनथिंबो बेखौनो होनोना।
औ थाथखौनो होनो
साल गान्दै ओं ओमफ्राय उम।
बेखौनो होनो
खाबाय खानायाव जोंना गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो आरो बबेबा बबेबा मुवा फ्रा औवानि बबेबा दंफांनि बबेबा लहानि अबेबा प्लास्टिकनि बेफोरबायदि मुवा बेसाद बेफोर नांगौ जायो जेरै मुस्रा
ओमफ्राय आरो माखु
ओमफ्राय जि दानाय समावहाय जिखौ गोरा जानायनि थाखाय फुथुलबो थुनाय जायो।
औ।
बेखौ फुथु लानो होनोोना नोंसोरनिथिंबो।
औ फुटुलखौ होनो।
उम ओमफ्राय आरो। जोंना बिदिनो जिखौ खाखांनायनि उनाव दायो आरो आरो जिखौहाय बिदिनो गोबां रोखोम दानो हायो आगरनिबो दानो हायो। सालामलामाथाबो दानो हायो
औ।
आरो आगराबो गोबां रोखोमनि दं जेरै दावराइ मोख्रेब दिंखिया बिज आगर लाव बेगर आगर फारौ मेगन गुपसुप बिदिनो बायदिसिना दाउफोरनिबो आगर एरनो हायो आरो। गोसोबायदि नों मा आगरखौ लागोन बेखौहाय माबानानानै लाखायो खायनानै लाखानाय जायो आरो। ओमफ्राय सालालामाथा दायोबाथ' जेबो थाला बेयाव आगर थाला दख'ना बिदनबो दानाय जायो बेयाव खुन्दुंफ्रा गोबां रोखोम थायो गोजा गोथां। बिदिनो गोमो गुफुर बिदि ज' लगायनानै बिदन। खालामनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोंना आरो। जि दानायाव गरखाबो नांगौ जायो। बे आथिं गानानै दायो जे।
औ औ।
बेखौ गरखा होननानै बुंनाय जायो। बिदिनो दानाय नुयो आरो जोंनिथिंजाय जिफोर खौ बर' आइजोफोरखौहाय। नोंथांमोननिथिं माबायदि दायो खिन्थादो एसे।
स' दा आथिखालनि जेनाखि जि दानायखौथ' बयबो मिथिखागौ। स' गोदोनिया जेनाखि ओ खुन्दुं बर'ननायनि जेनाखि प्रसेस होननानै बुङोब्ला प्रसेसा जेनाखि बे एम्फौ लाथा होननायखौ बुजियोना? मिथिखागौना नोंथां मोनथिंबो बेखौनो होनखायो। जानाखि एम्फौ लाथा होननायखौ बे जोङो फिसियोमोन आरो फार्स्टनिफ्राय जानाखि फार्स्टआवहाय जेनाखि बे सिखिरिनि महराव लायोमोनना।
उम।
सिकिरि महराव लानो बेनि उनावहाय बे बिदै दैहैयो मोनसे जायगायावहाय बिनि उनावहाय जेना खि जोङो बिदै दैनायनि उनावहाय बेयो जेनोखि जोनोम जायोब्ला जेनाखि सिखिरि महरनि फ्राय एम्फौआव महर लायोब्ला जायनाखि जोङो इन्दि बिलाइ जायनाखि इन्दि बिलाइ होननायखौथ' मिथिखागौ ना नोंथांमोननिहा? औ आरो ओमफ्राय मोनसे दङ खारं होननाय मिथिगौ ना खारंखौ?
खार' खानदाय नामा?
खारं खारं। खारंबो होनो खारं होननाय मोनसे आलदा दङ जायनाखि ओमफ्राय मोनसेया जाहैदों इन्दि बिलाइ बिसोर मोननै खौबो जोङो मोननै रोखोमनि बिफांनि बिलाइखौ जोङो बाहायनाय जायो। जायनाखि जों एम्फौ फिसि फिसिनायावहाय। एम्फौ फिसिनायाव बेखौ बाहायनाय जायो जायनाखि बे एम्फौआ जेब्लानाखि देरजासिम
औ।
जेब्लानाखि देरजासिम बेखौ जोङो बेनो जायनाखि एम्फौ लाथानो जोङो जाहोनायखौ फेदेरनाय जायो। जेब्लानाखि गेदेर सम जाबाय, बेनि उनावहाय जेनाखि जोङो बेखौ फिथोब थोबहोनो थाखाय जायनाखि मा मा इ ओ जायनाखि बिलाइखौ इउस खालामो नोंसिनि जायगायाव नोंथांमोननि जायगायाव जेनोखि पि फिथोब थोबहैनो थाखाय।
फिथोब थोबहोनो थाखाय एम्फौनो?
औ एम्फौनो।
जाहोनायावथ' बे इन्दि बिलाइ
सिम जा-जाहोनायाव इन्दि बिलाइखौ जाहोयो फिथोब थोबफैनायाव जेनाखि लास्ट प्रसेस जायनाखि जोंनिहाय लो जोंनिथिंजाय लोखोना बिलाइ होनो लोखोना बिलाइखौ होनाय जायो आरो दाननानै। नोंथांमोननिथिंजाय बेखौ बाहायो ना बाहाया औ लोखाना बिलाइखौ?
बिलाइखौना?
मोखोना लोखोना होनो जोंनिथिंजाय।
अ जोंनिथिंबो ओं बेखौनो बाहायो आरो।
औ लोखोना बिलाइखौ जोङो दाननानै होयो। बिफांखौ दानस'नानै जायनाखि खानानै होनानै जेनाखि बेनि उनावहाय बे जायनाखि
जेनाखि आं दा खोथाखौ बुंदों बे खोथाया जेनाखि गोदोनि प्रसेस बियो जेनाखि खुन्दुं बरननायनि। ओ बिनि उनावहाय जोङो फिथोब थोबहोखांनानै जेनाखि एम्फौआ फिथोब थोबजोबो होमबा अब्ला जों बेखौ बोखारो बोखारनानै जेनाखि सिङाव जेनाखि एम्फौ लाथा बे एम्फौ लाथ थाखौ जोङो बे फिथोब सिंनिफ्राय बरननाय जायो बरननायनि उनाव हाय जायनाखि जे बे एम्फौ लाथा ओंखारनाय बे एम्फौ लाथा ओंखारनायखौ जोङो जायनाखि आथिखालनि हाथाय बाजारावहाय जोङो गलाफ्राव जोङो फाननानै जेनाखि ओ खौ माने गाव-गावनि जेनाखि जिउ खांनायावबो जोङो बेखौ फाननानै जोङो राङारिबो खामायनो हायो स' बिनि सोमोन्दैबोथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ एसेबाबो आथिखालाव जेखि हटेल हलटेल रेस्टुरेन्ट बेफोरबायदियावबो बाहायनाय जायो बे जानाखि एम्फौ लाथाखौ ओ जानाय आदारनि थाखाय जोङो बाहायो दा बेनि अनगायै गोदो गोदाय जेनिखि एम जेनोखि एम्फौ लाथानिफ्राय बरननाय बे जेनोखि फिथोब बे फिथोबखौ जोङो रुयोमोननो। गोदोनि दिनाव जेनाखि मिथिनो मोननाय जोङो आबौ -आबौमोननिफ्राय औ बे मोनसे दङ आरोखि ओ नामखौ आं एक्जेक्टलि मिथिया जेनाखि जथर बायदि दङ। बे जायनाखि एम्फौ लाथानिफ्राय गनाय फिथोब बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौ बरननानै बे खुन्दुंनिफ्रायनो जोङो सिखौ दानाय जायोमोन। जायनाखि नोंथाङा गिबियावनो जि दानायनि प्रसेसखौ खोन्थाखाबाय जि दानायनि प्रसेसा थ' बिदिनोखा सेमखा आ दा आं नोंथांनो बेखौनो खोन्थादों जे जायनाखि गोदोनि दिनाव जायनाखि खुन्दुंखौ माबोरै दिहुनोमोन आजिखा आथिखालनि मुगायाव दा ओ जेनोखि खुन्दुं बरननाय खुन्दुं बरनाया अनेक मानि मेसिनारि इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुजों जोङो बरननाय जायो।
जायो ओ।
दा आथिखालावथ' बेबायदि ओ गोदोनि दिनावथ' बेबायदि प्रसेस नङामोन। जायनाखि गावनो गाव। बर' माहारिया गावनो गाव न'खराव गावबा गाव एम्फौ फिसिनानै एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुंखौ दिहुननानै जिखौ दायोमोन आरो। गोदोनि दिनावहाय ओ दासिमबो दं जेनाखि गोबां जेनाखि। गोदोनि आबै आबौमोननि न'खराव दङ गोदोनि जायनाखि सुबुंफोरनाव ओ आथिखालावसो दा बेफोरबायदिया गैलिया जों जाखि गला जेनाखि दखाननिफ्राय जोङो बायनानैसो जेनाखि जोङो। दखनायानो जा आर'नायानो जाया मानो जायनाखि गामसायानो जा मानो जोङो आथिखालनि दिहुननाय एडभान्स टेक्न'लजिजों दिहुननाय जायखि मेसिनारिजों दिहुननाय। जेनाखि मेसिनारिजों दिहुननाय जेनाखि खुन्दुंखौ फाय बायनानैसो जोङो दखना एबा गामसाखौ दिहुनन्नाय जायो दानि-दानि आथिखालनि मुगायावहाय नङा होमबा। थ' गोदोनि जुगावथ' गावबा गावनि न'खरावनो। गाव गावनो एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो बरननानै खुन्दुंखौ बरनानै बेजोंनो सिखौ दानाय जायोमोन स-स बिदिबा नोंथां दिनैनि जायनाखि बे सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थ गोजोनथों ओ।